हेल'
औ नोंथां खोनादों।
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों खोनादों
ओ नों गोजोन फुंबिलि नोंथां
गोजोन फुंबिलिनो औ थारैनो गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिमबो
ओरैनो नोंथाङा मा खालामदों दायो?
नोंथां नै आङो ओरैनो साहा बायदिसिना लोंखांनानै जिरायनानै दंगासिनो आरो दाहाय
आच्चसा आदचसा अब्ला नोंथाङा दाथ' फ्रियनो दङ नङा होमबा
औ फ्रियानो दङ नोंथां
औ अब्ला जों दसेखिनि सावरायनोसै नामा खोथा मोनसे लानानै नोंथां
जायो नोंथां जायो सावराय जायो
अब्ला जोङो माने- जोंनि एरियानिनो बा जायगायाव थानाय- गावबा गाव गामिनि खाथियाव थानाय बा एरियायावनो थानाय जों माने गोसोबानो थांनो हानाय बेफोरबायदि- बा गोबां रोखोमनि आजिखालिथ' माने आथिखालावहाय अबेबा पार्क गोदान बा वाटारफल गोदान- खारनाय बेफोरबायदि माने खाथिफ्रावनो बा नै दा गरम बोथोरफ्राव बेरायहैग्रा जायगाफोर- दंहैबायो नामा बा मा माबाफोर बायदि बेफोरबायदि एसे सावरायलायनोसै नामा नोंथां?
औ जायो नोंथां जायो सावराय जायो
अब्ला आंनो जागायग्रनोसै नङा होनमबा
औ दे नोंथां जागाय दे
खोन्थानोसै आरो जोंनि जाय मा दं मा गैया
औ दे
बा बेफोरबायदि गरम गरम बोथोरावहाय बेरायग्रा जायगा माखासे दं आरो जों जों मिथिबाय बिदि बिदिनो गामि खाथिद्रायावथ' नंला जेनेबा बिदिनो फिफटिन किल'मिटार टुइन्टि किल'मिटार म बिस किल'मिटार न नैजि बाजि ओ जिबा बिदि किल'मिटार औवहाय माने जोंना गरम बोथोर बेरायग्रा बा दै फोर दुगैग्रा बेफोरबायाददि माखासे वाटारफल दं आरो
नंगौ नंगौ
माने इफोरनि सायावनो एसे खोन्थानोसैं होनबा आं नोंथांनो
औ
जिहेतु दाथ' गरम गर बोथोर नङा होमबा
नंगौ
जिहेथु जोंना गरम बोथोरावहाय खाथि खालायाव बेरायग्रा माने माखासे जायगा दङ जायखौ जोङ होनो मोनसे दङ जोंना ओरैनो फिसानिफ्राय खोन्थालांनोसै आं
औ जागोन नोंथां
जायखौ होनो बान्दो बान्दो आरो जिहेथु खरखाथिनि दैखौ जों बान्दो थेनानै लाखिनाय बेयावहायबो जोंना गेरेमसा गेरेमसा दंफां फांनै गिदिर गिदिर दङ जेराव माने जोंहा सायाखौ मोनो आरो जिहेथु बारबो बारो हाजो नांजाबनाय जायगाया बेयावहाय जोङो माने नै दा माइ गाय थांनानै गासैबो जिहेथु माइ साय गायखां जोबोबा खेथि बारि जोबखांजोब बदोंङ खामानि दामानि जोबखांजोबो नङा होमबा जिहेथु जोंना फोथाराव माइआ एसे देरबोनो हमोब्ला जोंना खामानिफ्राबो खम खमायो नङा होमबा खामानि गैया जाहै फ्राय मानसिया जेरै बे समावहाय जों बेयावहाय माने सानफ्रामबो दुगैहैयो गोबां माने मानसिफोर जायगानिनो मानसिफोर जमा जायो बेयावनो सान्थि थायो सोरबाया लावखार ओंखाम जाहैयो सोरबा ओरैनो दुगैनो थाङो सोरबाया ओरैनो नायथिंनो थाङो माने बेफोरबायदि बेरायहैयो आरो बेयावहाय जोंना बान्दोानि दैयावहाय आरो बेबायदि ओरैनो दङ जोंना मोनसे दङ एसे गोजानाव बियो जिबा किल'मिटारसो गोजान जागोन आरो जायखौ होनो जोङो बेेलुगाट बेेलुगाट मोनसे दङ बेेलुगाटआ एसे गोजानाव आरो बेलुगुटा आ जोंना बिदिनो थामजि किल'मिटारसो जागोन बेलुगआ होन बा जोंना माने बिराद गिदद दै जिहेथु दै बाज्रुम आरो
औ
माने बुंनो खोनानो मोननाय मथे माने कार्बि आंलंनि सबसे गोजौसिननिफ्राय गेलैनाय माने दै बाज्रोम होनोबा बेनो आरो जोङो बेलेगाद होननाय मोनसे दैयाहाय जिहेथु माखासे फिल्म ओ मा होनो एलबामनि थाखायबो सुटिं खालामनाय थाङो मानसिफोराहाय खालामबायबो माखासे जिहेथु बेयावबो माने ओरैबायदि मोजां जे माने दै दा गरम बोथोरावहाय बेयाव थाङोबा माने दै बाज्रुमनि फ्राय गोलैनानै जिहेथु दैया बुस्रावनानै मा होनो बेखौहाय खुवा बायदि जोंना मा होनो बेखौ बिदि जानाय बेखौ जों नुनो मोनो आरो ओरैबायादि माने गुफुुर नुयो आरो बेवहाय बार खोलो खोलो खोलो बारनानै माने गुसु जायो माने बे खाथियाव थांबानो मानसि मे दुगैनाय बादि बिनि बेस्रावनानै फैनाय दैयनो माने दुगैनाय बादि गासिबो माने मोदोमखौ फिसि होजोबखायो आरो माने जोंना माने बेसिम थां सोरब माने थाङो बेयावनो थाहैयो सानसे आरो सोरबाया गाहायाव जोंना बिदिनो दै बोहै बिनिनो गोलैनाय दै बोहै बोहै दैया साफा माने बेयावहाय दुगैयो। माखासेयाहाय सोरबाया लावखार ओंखाम जायो माने बेयावबो गोबां दावबायारिबो थाङो आरो नै दा फैनो थांगासिनो दं जोंना डिसेम्बर जानुवारि होनोबा जों बेवहाय माने बांसिन सिनानै लावखार ओंखाम जानाय बिराद गोजान गोजाननिफ्राय मानसिबो फैयो आरो जोंना बेयाव
नंगौ नंगौ औ
बेबायदिनो दंबावो जोंना खान्थिलांस' होननाय मोनसे जायगा दङ।
औ
खान्थि लांसुआवबो जोंना बेबायदिनो दै बाथुरुम दङ बेयावबो दै बाथ फिसा बिनियाबा गिदिर नङा माने दै बाज्रुम आंनि जेराव दैया माने गोलैयो बेयावनो माने बेना दुगैग्रा फुख्रि बायदि दं आरो। माने ओरैबायै दैया साफा आरो बेयाव जि ओरै दैया माने हाज दैआ ओरैबादि गुसु बेलेगाव माने हाजार गुदुंबाबो बा हाजार गरम सानुं दुंनायबाबो माने बेफोर दैफ माने गुसु जायो आरो हाजो सिंनिफ्राय फैनाय बा दंफां-लाइफां सिंनिफ्राय बोहैबोनाय दै नालाय माने गुसु जायो थान्दा जायो बेफोरावहाय माने गरम बोथोराव गोबां मानसियानो माने बेरायनो थाङो आरो बे खान्थि लांसुजों नो नांजाबनाय आरो माखासे गोदान गोदान व वाटारफल दा गोदान गोदान ओंखारगासिनो दङ माखासे सिं सिंवाहाय माने बेफोरावबो गोबां मानसिफोर थाङो आरो गोबां दावबायारिफोर माने जोंना खाथि खालानि बा एसे एसे गोजाननिबो मानसि फैयो माने गोबां बेफोरबायदि दावबायारिफोर फैयो आरो। दा बेफोरबायदिनो नोंथांमोननिथिंजायबो माखासे बेफोरबायाददि माने जायगानि मानसि दावबायारि जमा जाग्राफोर दावबायग्रा जायगाफोर दं दङ नामा नोंथां?
औ दङ नोंथां जोंनियावबो मोनफा मोननै जोंनि बे अदालगुरि होनोब्ला अदालगुरियाव जोङो मोनसे मोननो हायो जोंनिनो खाथि जायो जेरै भुटान सिमा खाथियाव जोङो जायखौ भैरबखुन्द' होननानै मिथि मिथियो बे भैरब गुन्द'आव माने गोबां सुबुंफोर थाङो आरो बेरायनो बेयाव दैमा दङ। भुटान रायजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैमा दङ बे दैमायाव गोबां मानसिफ्रानो थाङो बे दैमा गरायाव बेरायनो बा मालाबा समाव जोङो लावखार ओंखाम जानो बेफोरबायदि गोबां दाब-दाब जायगानिफ्राय जोङो थाङो आरो। माने गोबां मानसिफोरा बै जानुवारि दिडिसेम्बर आरो जानुवारि दानाव माने गोबां जायो आरो। ओरैबायदि मानसि जायो माने जायगा मोनलायै बेबायदि मानसि जायो ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो बै भुटान रायजोआवबो लोगोसेनो जोङो बै भैरबकन्द'आव थाङोब्ला जोङो भुटान रायजो हादोरावबो जोङो बेरायहोयो आरो नोंथां बेबायदिनो थांनानै माने नांजाबखानाय नालाय जोङो बे लोगोसेनो जोङो भुटान हादोरावबो जोङो बेरायनो थाङो बेबायदिनो नुनो मोनो आरो माखासेबो दङ जेरै ओरैजाय जोो सरलपारा बा सकि बाक्सानि सकि बैफोर हाजोफ्रावथ' जोङो माने बैफोर दैमाजं बा हाजोआव जोङो बेरायहैनो हायो आरो बेबायदिनो गोबां मानसिफ्रा बेरायहैयो जोंबो सम मोनोब्ला बेबायदिनो बेरायो ओमफ्राय आं आरो ओरै बुंनोसै नोंथां गुवाहाटिीयाव थानाय हिसाबै जोङो माने गुवाहाटिीनि खाथि खाला माखासे गोबां जायगाफोर बेबायदि दङ जोङो बेरायहैनो हानाय लोगोसे जोङो दैमा सेराव थांनाय बा दुगैनो हानाय बेफोरबायदि जोङो जायगाफोरखौ जोङो नुनो मोनो जेरै जोङो जायगा बेरायनो होमबा जोङो दिपरबेल जाय ग गुवाहाटीनि खाथियावनो जायो जोङो दिपर बिलायाव जोङो बेरायहैनो हायो बेयावबो माने गोबां जोङो माखासे माने बेलासि समाव जों थाङोब्ला माखासे ना हमनाय सुबुंफोर जों नुनो मोनो बै ना हमनायखौ जोङो नायनो हायो आरो नोंथांनिफ्राय बेनि अनगायैबो जोङो माखासे दावउब' बायदिसिना दाउफोर जोङो नुनो मोनो बेयो दिपर बिलआवहा बेबायदिनो जोङो माखासे नुथायाइफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बिदियैनो जों खाथियाव नुनो मोनो सानदबि बेनि उनाव जोङो आरोबाव माखासे दंबावो सान्दुफयावबो जोबोद मोजां जोङो थांनानै बेरायहैनो हायो जोङो नावफोराव गाखोनानै जोङो दैयाव बेरायनानै जोबोद गोजोननाय लानो हायो आरो जों बेफोरबायदि बेयावबो गोबां मानसि थाङो दाब दाब जायगानि मानसिफ माने सानफ्रामबो जोङो मानसि थांनायखौ जों बेयाव नुनो मोनो आरो मानसियानो माने बेयाव गैयै जाया आरो सानफ्रोमबो मानसि जाखायो बेयाव माने थाङोब्लाथाय नोङो बेबायदि गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय दावबाय फैनाय बेरायनो फैनायजों जाय मानसिफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बैयावहाय ओमफफ्राय बेदिनो आरो जोङो बे गुवाहाटिीयावनो बुलोम बोथोर दैमानि गेजेराव बा दिपआव थानाय मोनसे जेरै मन्दिर जायखौ जोङो उमानन्द होननानै मिथियो बैयावबो माने गोबां मानसिफोरा दावबायहैयो आरो नायनो मोजां आंबो थांबाय खनसे जोङो बेयाव थाङोब्ला नावजों थांनांगौ जोङोा नाबा नावनं एबा जोङो जाहाजजों जाहाजों थांनांगौ आरो जाहाजों थांनानै जोङो बैयावहा मोनहैयो मोनहैयोब्ला जोङो जोबोद माने बे दिपनिफ्राय जोङो सोरगिदिं नायहर्ला जोबोद मोजां नुहुरो आरो जोङो दैमा दैमाखौ स्राय स्राय एसे बोहैनायखौ जों नुहुरो बिनि उनाव जोङो बे दिनो गोरमाखौ जोङो मोजाङै माने बिल्डिं बायदिसिनाफोरखौ जों मोजाङै नुहुरो आरो खोब मोजां नाङो बैयाव थांनानै गाखोनानै जोङो नायदिंहरोब्ला बेबायदि जायगाफ्रा दङ आरो नोंथां बेनिनो आरो जायगा दंबावो होनब्ला जोङो
माखासे जोङो गुवाहाटियाव थानाय बै जु बा एबा जुनारसारिफोरखौ जों नायहैजायो।
औ।
माने बैफोरावबो जोङो माखासे ओ जिब जुनारफोर जोङो नुयै नुयै जिब ओ म जुनारफोरखौ जों नुनो मोनो। बा दाउसिन दाउलाफोर जों नुनो मोनो बेनि अन उ जोङो बायदि रोखोमनिओ जिबौ मोसा। ओ जेब्रा ओ जेरै जोङो दाउफोर बैफोरबायादि जोङो जुनार बा दावमा दाउसाफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो। ओ जोबोद मोजां नाङो मानोना जोङोऔ। बांसिन जिब जुनार एबा दावसिन दाउलाफोरखौ जों खाथियाव नुनो मोना नालाय। नाथाय बैयाव थाङोब्ला जोंङो खाथियाव थांथाबनानै। नायनानै जोङो हमदांनो मोनो आरो माबायदि जुनार। माबायदि जायो बेखायनो खोब मोजां नाङो आरो नोंथां।
औ।
अ होमबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै।
औ नोंथां औ औ जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां औ औ औ।